हेलौ खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
फ्रि दङ ओरैनो।
अ नोंथाङा फ्रिबा। आं माने मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन नोंथांजों।
औ हागोन हागोन।
ओ नोंथाङा। माबा मैगं थाइगंनि एबा। आबादखौ बोरै मावनानै। आबाद मावनानै बोरै मैगं। मैगं थाइगं मोननो हायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा।
औ औ औ दा मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला। जोंनो सानफ्रोमबो जिउआव बाहायबाय थानाय बा जों ओ सानफ्रोमबो दै लाइफआव जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव बाहायबाय थानाय मोनसे जाग्रा आदार नङा होमबा मैगं थाइगं। दा ओ मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेराव फैयो बान्दा कबि आलु थास बा बेफोरबायदि टमेट बानलु नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां बोथोर बोथोरफ्रोमबो बोसोर बोसोर बा दैज्लां बोथोराव गुबुन आबाद बा मैगं बा ओरै दैज्लां बोथोराव गुबुन मैगं दाबायदि बोथोराव। थ जों ओ फानलु बा बेफोरबायदि बुस्थु मैगं थाइगंफोरखौ गायनो हाया नालाय। जेरै जों रानस्राव बोथोर एबा औ मेसें बोथोर बेफोरावसो जों बान्दा गबि आलु फान्थाव बेफोर बायदि मैगंखौ ओ गायनानै जानो हायो। दा जोंनि ओनसोलाव फोराव आं नुनाय बायदिब्ला गोबां आबाद मावनायखौ जेनेबा जों नुनो मोनो जेरै कबि। फानलु, फान्थाव, आलु बेफोर बायदि पियास‌। बेफोर बायदि आबादफोरखौ जोंनि ओनसोलाव गायो आरो। दा दा आं बुंनो बुङोब्लाथाय जेरै जोंनि ओनसोलफोराव बेफोर बायदिनो ओ फानलु फानलु पियास फालौ बेफोर बायदि गोबां मा सुबुंफोरा जेरै हाथाय बाजारफोराव जेरै बेफोर बायदिनो दखान गलाफोर होनानै जिउ एबा जिउनि थासारि एबा नांगौ जानाय गोनांथिफोरखौ सुफुंलांगासिनो दङ आरो। दा औ मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' आजि खालि रासायनारि जुग नङा होमबा। आर्टिफिसियेल बानायनाय जाय मैगं थाइगंफोरखौ औ जोंनि ओनसोलफोराव बा गामिफोरावबो ओरैबायदि रासायनारि हासार बाहायनानै बा गोबां केमिकेल इउस खालामनानै बा बिबार बारनायफोराव ओ बिबारनि थाखाय मुलि सारबाय। औ फिथाइ थायनायखौ समाव फिथाइनि थाखाय मुलि सारबाय जाय जो दानद'आव दानद'नि फिथाइखौ जेरै नै दानावनो कमप्लिट खालामनानै बेफोरखौ जानाय बेफोर जाबाय गुबुन फारसेथिं जोंनि देहायावबो गोहोम खोख्लैदों नङा जों सानफ्रोमबो औ जों सानफ्रोमबो रासायनारिक हासार बा केमिकेल इउस खालामनाय ओ मैगं थाइगंफोरखौ जोंनि जों देहायाव जाबाय थायोब्ला बा जों देहायाव सोबाय थायोब्ला बेफोरो माने जोंनि देहाखौ सिं सिं खहा खालामो आरो। जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव टि भि केन्सार बा बेफोर बायदि लां डिजिस बा किडनि स्टन बेफोरो जोंनि देहायाव बहुद गाज्रि रोखोमै गोमख्लैयो आरो। दा आं बुङोब्ला थ' बेफोर बायदि ओ मैगंफोरखौ जे अर्गेनिक हासार बा गोबोरखि हासार बेफोर बायदिफोरखौ होनानै जों बानायलागासिनो ओ बेफोर बायदि केमिके इउसफोरखौ जाबाय थानो नाङा। आंनि साननाय बायदिब्ला आरो दा बेफोर बायदिनो जों जेसेबां हायो मैगंफोरखौ ओ जेरै ओ गोबोरखि हासार बा न'निनो हासार हासार बेफोर बायदि अर्गेनिक ओ इउस हासार खालामनानै ओ बेफोरखौ गायनांगोन जाहाथे जोंनि देहायाबो ओ बारग'नो हायो बेफोर बायदि केमिकेल इउस खालामनायनिफ्राय। आं सानो औ हाथाय बाजारावबो जेरै मेरै ओ जानला मोनानला जेरै हासार बा केमिकेल इउस खालामनाय मैगं थाइगंफोरखौ बायनानै जोंनि मानसिफोरा जायो नालाय नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरखौ औ मोजाङै बासिनानै बा मोजाङै के गेलहै होनाय बेफोरखौ नायनानै जानाया मोजां जायो जाय जोंनि देहाखौ बा जेबो खहा खालामा आरो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ दा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जे औ नोंथांनि ओनसोलाव मा मा आबादफोरखौ ओ कमनलि मोननाय जायो आरो।
जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो गोबां माने आबादफोर मावो।
औ
ओ मस्ट कमनलि होनोबा जेरै ओ फानलु ओ बेबायदिनो गोबां आलु होन फान्थाव होन जोगोनाथ। थाइबें गोबां माने बेबायदि ओ थास'फोर गायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बांसिन होनोबा ओ खेथि खालामनायखौ ओ बानलु सिब्र' होनो गोबां माने बेखौ खेथि खालामो आरो ना। गोबां खस्थ' नि गेजेरजों खेथि खालामो अब्लाबो माने गोबां माने आजिखालिनि ओ जुगाव गोबां केमिकेलफोर इउस खालामो आरोना। जोंनि देहानि थाखा थाखाय माने ओ मोजां नङा अब्लाबो माने माने खेथिखौ जेरै बांसिन फिथाय थाहैनो हानाय बायदि जेरै बांसिननिफ्राय बांसिन जेरै फैसा खामायनो थाखाय गोबां माने सुबुंफ्रा बेयावनो नांनानै दङ। बेबायदिनो आबाद मावनाय एबा गोबां माने बिदिनो फिथाइखौबो मोननो हायो थेवबो थेवब्लाबो माने जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा आरोना बेबायदि केमिकेल इउस खालामनायफ्रा। जों हायोब्ला जोंनि ओ फाननाय बे एबा बाजारफ्राव फाननायखौ जों माने बांद्राय जानो नाङा आरोना। जों बेबायदि ओ गोबां कबिफोर कबिफ्राव गोबां बिअबायदि ओ बिबार बारजेननायफ्राव बेबायदिनो मुलिफोर होयो। भिटामिन गोबां माने बिदि फिथाइ थायनायनि होयो आरोना बिसोर मुलि गोबां माने बेफोर खेमिकेलफोरा माने मानसिनि मोदोम एबा गोबां बिदि
औ। हेलौ
बेबायदिनो ओ मा होनो ओ जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो
औ औ औ।
दाथ' खेथि दाथ' सिजोन माइ गायनायनि नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
खोनादोंना नोंथां? औ। दाथ' माइ गायनायनि सिजोन। नङा होमबा? ओ माइ माइ माइ गायनाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि जाना फैदों आरोना ओ जोंनि थांनान थानाय समाव ओ माइरं माइ बेनो जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि आरोना। जों ओ सानफ्रामबो जों डेलि रुटिन जों जायो होनब्ला जों माइरं एवा ओंखाम ओंखामखौसो जोङो ओंखाम जानानैस जों थांनानै थायो। जों गोबां माने सुबुंफ्रानो बे माइरंखौहाय ओ मोननो हायो आरोना। गायनानै आरो ओ जोंनि बे ओनसोलाव गोबां माने बेबायदिनो खहा जानायखौ जों मोननो हादों ओ गोबां मानसिफ्रानो बेबायदिनो खेथि खालामदोंब्लाबो माने माने मोननो हायाखै आरो ना बिसोरो बेबायदि ओ गावनि ओ गायनाय आबाद मावनाय एबा बेखौ ओ मावफुंनो माने गोबां माने
औ
बुंनायनि मोननांगौमोन दंमोनां
हेलौ। हेलौ। हेलौ।
मा